हेल' हेल'।
हेल'।
खोनादोंना नोंथां दे नोंथाङा मोजां ना। दे होनबा जों मोनसे आयदा लादों नालाय सानैजों। सावरायनो होननानै आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां। नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनोन नामा नोंथां।
ओं ओं नोंसिम माबोरै दा?
दा दैज्लां बोथो बोथोरानो नोंथां गायनाय फुनायानो सोलिगानो दङ नोंथां, नोंथाङा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो मा मा मिथियो नोंथाङा।
जोंनाथ' गायनाय फुनाय गायनाय फुनायाथ' जोंथिं जोंथि दा सोलिगासिनो दङ'।
औ औ।
माने गायखांनानै दासो फैदों आरो दुब्लि बारिनिफ्राय। उम।
दैफ्रानो बारा बारा जानानै दं गायनाय फुनायाव।
औ औ।
दा नोंथांमोनथिंबा माब्रै गाय माबाया दैबा दैफ्राबा।
नोंथां जोंनिथिंबो दा अखा हानानै दैया याथ' एसे मोजाङानो दा खोथियाफोरा एसे जौबोदों आरो नोंथां। आमफ्राय खायसे खायसेया गायनो हाबाय। दे नोंथां।
उम।
गायनाय फुनायनि सायाव दा बुङोब्ला दैज्लां बोथोरावथ' गायो नङा होमबा नोंथां? माइ खोनो गायो बर'फोरा औ दा
बिदिनो आरो नोंथां माने दैलांआव बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जेरै माने आबाद माव बोदों बेबायदिनो माइ आबादखोनो थोंजोङै माबायो गायग्रोयो। बेयाव खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै मा-माइखो गायनायाव जेरै सावरि लिंना गायनाय बा सोरबा हा-हाजिरा गायनाय सोरबा खामला गायनाय बिदिनो गायो आरो। हौवाफोराबो खोथिया फुयो खायसे खायसे जायगायाव हिनजावफोराबो फुयो बिदिनो आरो। औ दा नोंथाङा हालेवनायनिफ्राय लानानै आथिखालनि ट्रेक्टरसिम माबादि सोलायबोदो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन जोंथिंथ' सिगां ट्रेक्टर ट्रेक्टर माबाया साराय थिनस' ओरैनो हा बिगायाव हालोवोमोन। दा हालौयै हालौ यै थांनाय बोसोराव दामा बिदिनो बारा जाबाय एसे।
औ औ।
ओमफ्राय आरो दा नै थाङै थुङै आरो नै बे एबार माबायाव हालौनाय सिजोनाव आरो बारा जालायबाय।
औ।
बारा जालांगासिनो दं आरो।
माने
अह।
माने बोसोर बोसोर बांगासिनो थायो आरो।
उम बोसोर उम बोसोर बोसोर बांबाय थायो।
उम।
आरो मावनाय दांनायबो माबो मानसिफोरनो थोला नालाय ओंखायनो हाजो गायनाय फुनायावबो दसेनो बारायो गामियाव बारा गामियाव खम जायो ओमफ्राय बेलेग गामिना बारा जायो बेफोरबायदिनो आरो।
नोंगौ।
बिदिनो आरो दा खोथिया फोनायनि सिगां जोङो माने मा-माइफोरखो हाखांनायनि उनाव माने गोदोनो आरो आघोन दानफोराव नो हाखांनायनि उनाव जोलै लाखियो नालाय माबाखो बै माइज्लिखो दा माइज्लिखौबो जोबोद जोथोनै लाखियो। नङा होमबा नोंथां जेरै खायसे खायसे गोरों रोंगौथि गोनां आबादारिफोरा माइज्लिखो जोबोर बरियानो साखोन सिखोन बाव सिबनानै बरिया लाखिना दोनो आरो नोंथां। बावसिबना लाखिनानै बस्थाफोराव सोना दोनो खायसेया फाथोनि बस्थाफोराव आरो खायसेया बाख्रियावनो लाखियो खना फारसेथिं आरो खायसेया बरिया खफोर बानायनानै दोनो आरो। बरिया बेनि अनगायैबो। बेखौ उनाव दैज्लां मोनफैफिनबाथाय दानि नै दैज्लां बोथोर सोलिदों नालाय। गायनाय फुनाय बिनि समाव बिनि सिगां सिगां बेखौ। दैयाव सोमनानै बा हरसे हरनै सोमनानै। माने बोरियाव बोखांना दोननानै बिदिनो उनाव। खोथिया थोलिखौ हेवनानै बरिया खोथिया फोनानै। नै माबायो आरो नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव। खोथिया जेरै माने माने जौ बोयो अब्ला बेयाव इउरिया हासारफोर होनानै बा। बायदिसिना बाय मोजां जानाय। माने एसे जायगाबा एसे बांद्राय दै थायि। बेफोर जायगायाव गायो आरो नोंथां माने खैथियाखौ। फैयो आरो बेनि उनाव। खोथिया फुखांनानै माइखो गायो। दा माइ गायनायावबो माने माने गोथौ हा दङब्ला बेयाव बै खोथियाखो- माने जा। गायनाय होननानै बुङो आरो माने एसे गायनानै दोनब्रबो आरो खाथि खाथि खोथिया फोनाय गोदोन औ बिनि उनाव सो। हालखौ हेवो फोमोनो हाखौ मोजांनो। गोदोथ मोसौजोंनो हेवोमोन दाथ जोंनि बरफोराबो। माने गोनोखोनि बायदिनो दा ट्रेक्टरजोंनो। मावो आरो गोनोखोनि आबाद माने गोदान मुगानि।
आ औ
दा जोंनि गामिफोरावबो बिब्दिनो सोलिगासिनो दङ नोंथां। मा बुंनो दा बिदिनो गायनाय फुनायाव सावरि लिंना सोरबा खामला नागिरनानै हाजिराफोर लानानै बरियानो मावनाय दांनाय मानसिफोर लानानै बरिया आबादखौ माइखो गायो आरो माइ आबादखौ गोदोनि दिनावथ' खोनानो मोनोमोन माने दाहोना रुवाथि लायोमोननो माने दाथ' दाहोना रुवाथिनि सम गैला माने मानसिफोरा सोलोंथाइनि फारसेबो दावगाबोबाय बेनिखायनो आथिखालाव आरो बेबायदिनो जाय गामियाव सासे सानै आबाद मावनानै जायो बा हाजिरा मावनानै जायो बिसोरनो बै माहाजोन फोरनि न'खराव थांनानै बिदिनो हाजिराफोर मावनानैनो बा ओरैनो हेफाजाब माने लोगोजों लोगो हेफाजाब होनाय बायदि न'खरा गंसे न'खरा गंसे न'खर ओरैनो हेफाजाब होलायनानै माने आदि बा थिखा बेबायदिनो गायो आरोना नोंथां ओम दा नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो गायो खोमा नोंथाङा फंनैसो बुंदो दे
गायो गायनायालाय जोंथिंबो दा नों गायफुनाय सिजोन जाफुगासिनो दंथारो
औ औ
खौनो मोनलायनाय बुहुद खस्थ' कतिन
औ नंगौ
औ मा जागोन बैखौ लिंबा बेबो बेबो जाया बैखौ लें होनबा बेबो जाया सोर सासेनाव थांखनो जायो।
औ औ बिदिनो आरो
उम सोरबाबा लेंगोन सोरनावबा सब मोनजोबगोन हारसिं गायग्राफ्रा गायबाय था फुग्राया फुबाय था
औ औ
बेबायदिनो जायो दा जोंथिंजायबो खोथिया फुग्राया फुबाय था ओइ हारसिं गायग्राया गायबाय था
आखा आरो हाखा हिसाबसो बांसिन फुनाय जायो जोंथिंजाय
औ औ
नो मोनसेयाव दा सोरबाबा ओरैजाय मानसि नायै मानसि सोरबाबा थांसै सोरबाथ सोरनावबा सोरनावबा मोनला बेफोरबायदि जायो आरो
दा जोंना दैब' जायगा नालाय गायनो फुनो दा हाखु दाखु गायदो दलर थादो।
बेबायदि जायो आरो
बेबायदिनो आरो माने बिदिनो आरो आबादनि माने आबादखो दैज्लां बोथोराव माइक
आरो गायदोलाय नै मास मोनसे मास मोननैसो थानानै आरो हादोलाय खस्थ' खालामदोलाय आरो गाव गावनि ओमफ्राय आरो ट्रेक्टर होदोलाय ओरैजाय माइ मारा होदोलाय सोदोलाय
औ औ
मावनायानो मावनायसै आरो।
नंगौ नोंथां।
ओरैनो थाबाबो मावाबाबो मोनजाया
ओं
ओ बिदिनो आरो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाथ' गोबां ओ माइनि मुं दोङो नङा होमबा नोंथां। दा अन दा आं मिथिनायाव जेरै ओ रनजित बाहादुर माने जोसा माइब्रा माने माने बिसमुथि मा दाब ब्लेक राइस गोबां रोखोमनि माने ओ थुला माइनिफ्राय लाना नै ओमफ्राय आसु ओनिफ्राय आसु आबाद बायदि बायदि गोबां माइ दं आरो दा नोंथाङा मिथिनाय बायदि मोननैसो आरो नोंथाङाव मा मा मिथिबावगोन नोंथाङा बेनि सायाव बुंदो दे नोंथां।
जोंहा जोंनाथ' गायनाया ओरैनो बे रन्जित थाखाबाय माइब्रा गोसोम माइब्रा गोसोम दङ। ओमफ्राय रन्जित माइब्रा जो-जोसा बे- बेफोरनोसै आरो आरो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा होनो सोरबा सोरबा मानसिफ्रा लाबोनानै गायफैनायखौ जाय लाबोदों बिनि नामखौनो दोनो आरो जोंथिंजाय उम जाय मानसिया लाबोदों बिनि नाम खौनो दोननानै गाय गायो आरो दा
औ नोंथा ओं बिदिनो आरो बांद्रायथ' गैला बिदि माइ दैज्लां बोथोराव गायनाय होबाथाय माइयानो जोंनिया बर'निया दा माइनि सायाव बेसेबां सावरायबाय थानो जों सानैजों गोबां सावरायबाय नङा होमबा नोंथां।
ओं सावरायबाय नोंथां
सावरायबाथ' जोबा ओंखारबाय थागोन मोनसेनि उनाव मोनसे दा- दा बेखिनियावनो जाथ' गोन नामा नोंथां नोंथाङाबो दिनै फार्स्ट टाइम बालाय बेनिखायनो दा नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय। थां दायो औ दे उननि समाव लोगो मोनबाय था होदो नोंथां
ओ दे दे नोंथां दे ओं दे ओ दे दे